हेलौ।
औ।
हेलौ' नोंथां नोंथां। नोंथाङा नोंथाङा हाबा जानायनि बागै नोंथाङा हाबा जानायनि बारै मा
औ नोंथां जिहेथु जों सावरायनो सानबाय दा जाबाय हाबानि बागै सावरायनोसै जां बिदिब्ला
नोंथाङा हाबा जाना बेसे
औ। औ र' र' नोंथां माने बुंलांनोसै आङो हाबै नामा हाबा होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय मिथिस'यै समनिफ्रायनो सुबुं समाजाव सोलिबोनाय मोनसे सुबुंनि एंगारनो हायै नेमखान्थि आरो जोङो बबे समाव जों सुबुं समाजा बे हाबा होनाय नेमखान्थिखौ ओ जागायबोजेनदों जों बिनि जारिमिनखौ नागिरनानै मोननो थाङा। मोनथियै समनि सयै समनिफ्रायनो बे हाबा होनाय जि जों जुलि होनाय जायखौ जोङो जुलि होनो। बेखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोखि। ओ हाबा एबा गोथार औ औ नोंथां र' आङो औ नोंथां।
हाबाया मोनसे समाजनि थाखाय हाबाया मोनसे समाजनि थाखाय इम्परटेन्ट ना?
औ नोंथां र' आं बेखौनो बुंगासिनो दङ औ जागोन नोंथां। हाबाया नंगौ समाजनि मोनसे एंगार हायै समाजजों मोनसे मोनसे बाहायजानाय नेमखान्थि आरो जायखौ जोङो गोथार जुलि होननानै बुङो। जोंनि बर' समाजनि अनगायैबो माने सुबुं समाज गासै सुबुं माहारियावनो जोङो बे हाबा एबा गोथार जुलिखौ जोङो ओ मोनसे सुबुं समाजनि गोनांथार नेमखान्थि बा आसारखान्थि हिसाबै जों ओ जोंनि बर' बिदिनो गुबुन गुबुन मिसिं राभा जोंनि ट्राइबेल सुबुं माहारि आरो बेजों लोगोसेनो गुबुन हादोरनि गुबुन गुबुन धोरोमारि नेमजों जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बे हाबानि नेमखान्थिखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। हाबा होनायनि नेमा बा नेमखान्थिया धोरोम लायै धोरोम आरो लोगोसेनो हादर लायै हादर गुबुन गुबुन जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो। हाबा होननानै बुङोब्ला हाबायाव ओ जोङो गुबैयै सानै ओ सेंग्रा ओ सानै सुबुंनि जि गोसो बे गोसोखौ जोङो गोरोबलायनायनि जि मोनसे नेरसोन बेखौनो जों हाबा होननानै बुंनो हायो। ओ हाबायाव सासे सेंग्रा आरो ससे सिख्ला सानै गोसोनि गोरोबलायोब्ला बे सानै सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव समाजनि नेमखान्थि बायदियै बिथांमोनखौ हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव जि गोरोब होलायनाय नेम बेखौनो जोंङो, ओ हाबा होननानै बुंनो हायोआरो।
नोंथांङा हाबा जानो गोसो दंना गैया?
नोंथां, हाबा होननानै बुंङोब्लाथ' नंगौ, ओ सुबुंनि समाजनिनो सुबुंनिनो मोनसे एंगारनो हायै बाहागोखा। सानसे समावब्लाबो जोंङो जुलिखौ जाखांनांगोन नंङा होनब्ला नोंथां? बेबायदि आरो। औ दा नोंथांङालाय हाबानि बागै मा सानो एसे फोरमायथिनो हाबाय दि
आं हाबानि बागै बारा मोजांङै मिथिया मिथिनायाल, ओमफ्राय ओ नोंथांङा दाबो मानो हाबा जायाखै?
नंगौ नोंथां दा मोजां कुइसन, माने हाबा होननानै बुंङोब्ला जोंनि समाज जोंबो गनायजानाय जानांगोन, माने बैसोनिबो खोथा दंङ बेवहाय आरो माखासे जोंनि ओ गबमेन्टनि जि रुल आरो रेगुलेसन जि दाना आइन नेमखान्थि दानाय बेखौबो जोंङो बेनि गेजेरजों जोंङो ओ फालिनानै जोंङो थांनांगौ जायो आरोखि।
दा नोंथां नोंथांआथ' हाबा जानायनि बैसो जाबायमोन जानाया
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनावथ' हाबा जानायनि बैसो जाबायमोन जानाया
बेबायदिथ' नंङा नोंथां माने, हाबाया जाहैब्लाय सानै गोसोनि सानै मानसिनि गोसोनि गोरोबलायनायनि, खोथाया फैयो जेनेबा गोसो जानानैल' जाया, जेनेबा आं गोसो जाबाय, आंनि जि गुबुन जि पार्टनार जानो गोनां सिख्ला माने इबो जों गोसो जानांगोन सानै गोसोनि गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो माने हाबाया जायो नालाय। बे आरो बेबायदि आरो।
एरेन्ज मिरिस खालाम नायनि बागै नोंथांङा सानदों नामा? एरेन्स मेरिज खालामगोन नामा होननानै ना लाभ मेरेज खालामगोन नोंथांङा?
औ नोंथां माने बेयो एसे पार्सनेलद्राय जाबाय। अब्लाबो आं एरेन्ज मेरिज आरो लाभ मेरेज बिसोर मोनैनि गेजेराव जि फारागथि आं बेखौ फोलायनानै होनोसै, आरो ओ एरेन्ज मेरिज होननानै बुंङोब्ला जोंङो नंगौ, माने गोदोनि दिनाव जोंङो, बेफोरबायदि सोमो सोदोबनि बागै जोंङो बारा मोजां खोनानाय जायामोन, आरो हाबा होननानै बुंङोब्ला जोंनि समाजाव निबो लाना समाजनि लानानै जोंङो, बर' समाजनि लानानै आं बुंनोसै आरो जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदाय ओ दोनखारलांनाय, बा बोनानै लायनाय बेफोरबायदि रोखोमनि जोंङो हाबाखौ नुनो मोनोमोन आरो। जेरावनिखि माखासे नेम निथि बा नेमखान्थिनि गेजेरजों, बे हाबाफोरखौ खुंनाय जायोमोन, जेराव ओ ओ मा होनना बुंगोन बेखौ, हाथा सुनि खुरनाय। औ औ। बायदि रोखोमनि बेबायदि, जोंङो मोननैसो बिदिन्थि होनो हायो आरो। दा दानि मुगाव ओ जुगावहाय बैफोर बायदि जि गोदोनि सोलिबोनाय नेमखान्थि बेबो समजों लोगोसे गैया जाबो नाय नुनो मोनसै आरोखि दायो, ओ बुहुमाव मुंदांखा हिसाबै मोननैल' रोखोमनि जोंङो हाबाफुला सावरायनोसै? गोदान मुगानि हाबा महरै एरेन्ज मेरिज आरो मोनसेया जाहैबाय लाभ मेरिज, एरेन्ज मेरिेज होननानै बुंङोब्ला जेरावनोखि सानै सेंग्रा सिख्लाया गावजों थोंजोंङै लोगो मोनग्रालासिनो जि न'खरनि सोद्रोमाफोर जाय ओ सेंग्रा आरो सिख्लानि जि गोथार जुलिखौ, ओ खालामनानै होनो थाखाय थांखि लायो बिसोरो रायथिलायनायनि गेजेरजों हाबाखौ होयोब्ला बेखौ एरेन्ज मेरिज होननानै बुंनाय जायो आरो जेरावनोखि सेंग्रा सिख्लाया गिबियावनो लोगो मोनजेनलाया आरो बिनि उनावसो माने आरो न'खरनि रायथिलायनायनि गेजेरजोंसो बे हाबाखौ खुंनाय जायो आरो।
बर'फोरनि कालसारावथ' बांसिनानो लाभमेरिस बर'फोरनि कालसारावथ' बांसिनानो लाभमेरिस खालामो नोंथाङा लाभमेरिस खालामगोन ना एरिनस मेरिस खालामगोन
एरेन्ज मेरि ओ लाभ मेरिजा जाहैबाय ओ सानै सेंग्रा सिख्लाया गावसोरजों गोसो मिलायनायनि गेजेरजों ओ जि गोसो मिलायखांनायनि उनाव समाजनि नेमखान्थि बायदियै जि हाबा जायो। बेखौनो माने लाभ मेरिस होननानै बुंनो हायो आरो बेबायदि आरो औ दे नोंथां बुंलाय
नोंथाङा बर' समावथ' नोंथाङा मोजां मिथिखाखायो बांसिनानो लाभ मेरिस जायो इदि गोसो थोलाय मानाय नोंथाङा गोसो सोलायनायनि बागै मा सानो
आं आंनि नोजोराव जि ओ लाभ मेरिस बा गोसो थोलायनायनि जि ओ जानाय हाबा बेखौ गोरोन्थि नुवा जोंनि समाजाव माने बेसेबां गाज्रि होननानैबो साना नेगेटिभबो लाया जेनेबा जोङो। ओ गोदोबो सो गोदोबो सोलिदोंमोन दाबो सोलिगासिनो दङ।
थ नोंथाङा सानो माने लाब मेरिज खालामबनाया बारा मोजां नङा आरो
बिदि नङा बाथ्राया नोंथां माने ओ माखासे बिथिङाव माने माखासे बिथिङाव माने एरेन्ज मेरेजनिबो नेगेटिभबो दङ' पजिटिभ दङ' आरो जि गोसोथोलायनानै जानाय बा लाभ मेरिज बेयाव ओ बिनिबो पजिटिभबो दङ' नेगेटिभबो दङ' आरो माने जोङो मोनसेखौल' हमनानै ला एरेन्ज मेरेजखौल' जोङो पजिटिभ बा नेगेटिभल' होननानैबो जों लाजोबनो हाया आरो गुबुन फारसेथिंजाय लाभ मेरिजखौ बेहा माथ्र' पजिटिभल' दङ नेगेटिभ गैया बेबायदिबो जों लानो हाया आरोखि माने जेरै मोनसे खावरियावहाय मोनसे ओ राङाव गथा फैसायावहाय मोननै ओ बिखुं थायो थिग बेबायदिनो ओ एरिन्स मेरिसनाबो लाभ मेरिजाबबो नेगेटिभबो दङ' पजिटिभबो दङ' आरो जों बे गावबा गावनि पार्सनेल भिउनि सायाव थागोन आरो माखासे बि बिदि बिदिन्थिबो बो जोङो नुनो मोनो बेबायदि जानायखौ
थ' माने नोंथाङा लाभ मेरिस खौबा बारा सापर्ट खालामा जेनेबा सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया गावजों गाव मोजां मोनलायबाय फसायलायबाय ओमफ्राय हाबा खालामबाय नोंथाङा बेखौ माने बारा सापर्ट खालामा
बिदिद्राय पार्सनेल अपिनियन होनो थांद्रायलाय नामा नोंथाङा आङो बेबायदि आरो माने माखासे ओ जोंनि रुल्स रेगुलेसननिबो खोथा थायो नालाय बांद्राय पार्सनलि खोथाखौ रायलाय जानाय नङा मिथिबायना नोंथाङा औ बिदि आरो माने जों माथ्र माने जोंनि दोरोङारि नेमखान्थि बादियै जि सोलिबोदों जों बिनि सायाव सावरायनो हा रो माबायदि जोङो आसार खान्थि बाहायो बेनि सायाव जोङो माखासे नेमखान्थि बायदि लानानै जोङो ओ बैफोरखौ सावरायोब्ला गाहाम जायो आरो
स
दा नोंथाङालाय मा सानो औ गोसो थोलायनानै जानाय हाबा आरो एरेन्ज मेरिज बे नोंथाङा मा माबायदिखौ सानो एसे फोरमायथिनो हागोन?
आं सानो लाभ मेरिज आ बेथार माने लाभ मेरि मोजांसिन मानोना सानैजों गावजोंगाव मिलायलायो नुलायो। मोजाङै मिथिलायो बिनि माबा गावसोर सानैनि निजा मोनसे थांखि थायो। हाबा जानायनि नाथाय एरेन्स मेरिजाव बिदि फेमिलिनि प्रेसार खालामनांगौ जायो ओंखायनो गावनि माने गोसोनि खोथाफोराबो मिलाया जायो माने ओंखायनो आङो बाराखौ सापर्ट खालामनो नागेरा
जायो गोबां बिदिन्थिखौ जों बुंनो गोनां नंलाया आरो जोङो नुबायानो थाखायो आजिखालि ससियेल मिडिया इन्टारनेटनि थ्रुयै जोङो बायदि रोखोमनि जा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङाबो दा बर'नि दोरोङारि हाबाफोरनि बागै गोदो गोदायनि जि सोलिबोनाय हाबा बैफोरनि बागै एसे फोरमायथिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ दा जोंना आसमबो जोब्बाय नै बाराथ रायज्लायनो हाला थां उन औ उनाव रायज्लायनोसै होनबा
उननि समाव खाबु मोनबा रायज्लायनोसै जोङो गोजोननाय थाबाय।